हेलौ
नोंथां खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों दे बुंदो दे नोंथां आं नोंथां ओरैनो दंथ'यो आङो
अ जाखांबाय नामा नोंथां
जाखांनायाथ' जाखांबाय फुङावनो जादोंमोन जानाया ओमफ्राय सानजौफुआवथ' जानाय जायासै ओमफ्राय नोंथाङालाय नोंथाङा जाखांबाय नामा
आंबो जाखांबाय ओ नोंथां सानजौफुनिबो जाखांबाय
अ बिदिब्लाथ' मोजाङानो
औ मा ओंख्रि जाखो नोंथां
आङो ना बेदरसो जादोंमोनलै आङो नाजों अमाजों बेदर मोननैखौ लगायनानै एवदोंमोन जोंहा
आतसा थिगानो होमबा गोथावानो होनबा नोंथां
औ
होमबा नोंथां नोंथाङा फ्रिबा एसे ओरैनो टपिक्स मोनसे लानानै रायलायनो
नोंथाङा जि टपिकखौनो रायलायनो गोसो रायलायनो हागोन नोंथाङा गोसो जादों बेखौनो बुंनो हागोन नोंथाङा बुंदो दे
अ जागोन दे होमबालाय जानाय लोंनायनि सायाव नो‌ रायज्लायनोसै नामा नोंथां
औ सानै सोलोंनाया बिराद मोजां जागोन रायलाय बाथाय
औ नों होनबाना जानो लुगैलायगोन आरोना मार ओंख्रि ओंखामफोरखौहाय
औ
औ होमबा बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनायनि बागैनो एसे रायलायनोसै
अ औ
औ जों बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला
नों गुवाहाटियाव थांनानै मा नुना फैखो बेखौ खिथादोब्रा
नोंथां आं गुवाहाटिआवनो थाङाखैलै गोबाव जाबाय
मानो थाङाखै बेलाय दाख्लैसो थांनानै फैदोंमोन माथो
अ बे आङो सिगां
औ औ आं सिगां माने खनसे गोबाव जाबाय आरो बे थांना फैनाया माने गुवाहाटियावहाय एसे ओरैनो हाबबोदोंमोन आरो होमबा बेवहाय आङो लोगोफोरजोंहाय एसे बेरायबोदोंमोन। बेवहाय आंङो लोगोनि रुमावहाय थाबोदोंमोन आर ना नोंथां बेवहाय बे बर' गुवाहाटि इउनिभारसिटियावहाय आंङो लोगोनि हस्टेलाव थाबोदोंमोन ओमफ्राय बे जों लोगोनि रङावहाय थानानै बेबायदिनो गुवाहाटिी इउनिभारसिटिनि बागै माने एसे मोनथिबोदों आरोना जोङो माबायदि इउनिभारसिटिया औ इउनिभारसिटिनि सिगाङावहाय माबायदि सोलियो बेफोरखौ एसे माने एसे मोनथिबोदों आरोना ए जों बिदिनो लोगोजों थानानै जोङो बिदिनो गुवाहाटिी इउनिभारसिटिनि केम्पासखौ नायदों माने बहुत माने मोजां होनना बुङो जों गुवाहाटि इउनिभारसिटिया जोबोद गिदिर बहुत मोजां ओमफाय माने गोबां माने गोरों गोरों स्टुदेन्टफोर मोजां मोजां स्टुदेन्टफोर बिदिनो गुबुन गुबुन बिदिनो आयदायाव लानानैहाय बिदिनो मास्टार डिग्रि खालामनाय सोरबाया पि ओइस डि खालामनाय सोरबाया बिएड खालामनाय सोरबाया बिदिनो गुबुन गुबुन ओ आयदायावहाय गुबुन गुबुन ओ मा मेजर लानानैहाय फरायहैनाय फरायसा
स्टुदेन्टफोर दंहैयो आरोना बेवहाय बेफोरफोरखौजों माने जोंङो रायज्लायबोनो मोनबोदों लोगो मोनबोदों आरो एनै ओ बिदिनो सोंबोनो मोनदों हाबबोनानै जों हाबबोनाय समावहाय बेबायदिनो बे कलेजावहाय बिदिनो माखासे गेलेनाय हाबाफारिफोर जादोंमोन आरोना नोंथां बेबायदिनो फुटबल गेलेदों सोरबाया क्रिकेट गेलेदों सोरबाया बेबायदिनो बेडमिन्टन गेलेदों सोरबाया बलि गेलेदों आरोना नोंथां बेबायदिनो माने सोबावबो मुखुब आरोना बिसोरो माने इउनिभारसिटिनि सिङावहायनो बिदिनो सबबो ओ मोनफ्रोमबो ओ बेखौनो मोनबोजोबो आरोना बिदिनो गेलेनायावनो होन फरायनायावनो होन बहुद
इन्ट्रेस्ट बेबायदिनो माने गुवाहाटिी इउनिभारसिटियावहाय माने स्टुडेन्टफ्रा बिदिनो फा एपियनो माने फरायनायावनो होन बा गेलेनाय माखासे बिथिङावनो होन बहद एक्टिभ आरो ना मोजां आर ना आरो बिदिनो ओ क्लास रुमफोरखौ नायोब्ला जों बुहुत मोजां क्लिन बाबा हस्टेलफोरखौ नायोबा जों बुहुत मोजां क्लिन आरो ना ब द्रुमानो होन बा ओ जोंनि अवासरुमबा जेरै जोंनि उन्दुग्रायनो होन बे गासिबो माने मोजां माने फुरा दिडिसिप्लिनाव सोलियो बिदिनो ओ सिनियरफ्रा बिदिनो जुनिवरफोरखौहाय माबायदि बिदिनो फोरोंनांगौ बा माबायदि बुंनांगौ मा बिदि फोरोंलांनांगौ बेमफ्राय गासिबो माने फुरा माने दिसिप्लिनजों इउनिटिजोंहा माने सोलिबो दि आरोना नुबोदों आरैना बिदिनो औ हरनि समावनो बेबायदिनो माखासे जुनियरफोरखौहाय इदिनो माबाफोर फोरोंनाय नुबोयो जोंङो इदिनो माखासे आयदानि सायाव बेदिनो फोरोंबोयो
नोंनाव फैसा दं नामा
आंनाव दायो नोंथां फैसा गैथ'वा
थुदोब्रा माबायाव जानाफैनोसै
नोंथां आन दायो फैसा गैथया बेरायनोबो फैसा गैथ'वा नोंथां
न'निफ्राय बिदोब्रा
न'निफ्राय बोरै मोननांगौ आं नोंथां
बिदो
बोरै बिनांगौ नोंथां
होनदो आयै आंनो फैसा नांगौ सेन्टाराव थांनोसै
माथो नोंना बोरै फैसा बिनाया फैखो आंनाव फैसायानो गैयाबा दा
बिदोब्रा बिदो न'खरनि मानसि आयै आंनो एसे हरदो बाजौसो आङो लोगोजों थांनोसै उनाव बेयाव सेमटाराव चिकेन ललिफबखौ जाहैनो थाखाय
अ नंगौ नामा नोंगौ नोंथाङा सिकेन ललिफब जानो गोथाव मोनो नामासै ओंखायनो जानो लिंदों जे
औ
आंनाव फैसा गैया नोंनो बिदो नामा आंनो नांगौबा गारि लानानै थांगोन नोंथां
आंनाव गैया नोंथां आंनाव फैसा गैया
आइनाव बिदो बिमानावहाय आंनो फैसा बाजि रां नांगौ बा बाजौ रां नांगौ होननानै
जों जोंहा इसेबां मा फैसा गोनां मानसि नङा नाथाय नोंथांनाव फैसा दङ
आंनाव अबाव नायनानै फैसा गोनां नुखो नों नोंथां
नोंथांनि महरखौ नायनानै नुयो नोंथानाव फैसा दङ' होननानै
आंनि महराथ' बेबायदि नङा फैसा गोनां होननानै
नोंगौ
महरा जानो हागौ नाथाय
नोंथांनि महरानो नोंथांनि महरानो माहाजोननिखा
आंनि महरा जानो हागौ फैसा गोनां नाथाय आंनि पकेटआनो खालिसोबा नोंथाङा मा खालामनांगौ जाखो
नोंथांनि दाखालि जोबोर गिदिर नुदोंमोन आङो
नोंथां बियो आङो ओ नोङो जि नुदों बेयो आं माने लेखा बिलाइखौसो सोना लादोंमोन आरोना नोंथां बे समावहाय नों नुनाय समाव
नोंथांमोनाथ' बानलु बिसनि बागानबो दङ आं खोनादों सेरसेयावनो फास्स' सयस' सातस' गाहाम फानो आरो नोंथांमोनाथ' बिगाथामसे दङ बिदि बानलु गायनाया
अ नोंथाङो नोङो एसे खोनानाया एसे
जाबाय
माबाद्राय जादों नामा जोंहा बिगानैल गायदों गायनायालाय बिदि बानलु सिब्रुखौहाय ओमफ्राय नोंखौ बिदिनो सेरसेयावहाय बाजौआलाय थांदों ओ अब्लाबो माने बे समावहाय जोङो माने फिथाइखौहाय गोबां दुरुननो हाया बिदिनो सेरथामल' दुरुननो हादों आरो ना जों बाजौ जानाय समावहाय बेबायदिनो सेरथाम फानहरनायावहाय जोङो बाजौ खरैहाय जोङो फन्द्रस'ल' मोनदों बेनि उनावहाय माने खमायै खमायै खमायै बहुद खमायलांनानै थादों आरोना दामा माने सप्थायायावनो एसे खमायो सप्थायनो बिदि खमायो बानलुखौबो माने गायदोंब्लाबो बहुद आदरै एख एखेबारे ओरैनो आ गथ'फोर फिसिनाय बायदि फिसिनानै जोङो बानलुखौ जोथोन लाबोनांगौ नायफा नायफा नायनांगौ बेबायदिनो आदार लानांगौ बबा एमफौ जादों नामा अबावबा माबा जादों नामा होननानै मुलि एसे एनै सारस्रोबाय थानांगौ बहुद खसथ'नि गेजेरजों माने बानलु फुलिखौहाय
सिकेन ललिफब मोनब्रैसो मोनगोन खोमा दां
आं माने जोंहा इसिबां मोनाखै आरो ना नोंथां बिदि सिखेनल ललिफब जालाय लायनो नोंथां
बे सिकेन ललिपथ' बायनोगोन ना नोंथाङा बे फैसाजों
नोंथाङा आंनाव दा बे फैसाया आंनाव गैया नङाना न'खरावसो दङना बेबो बाहायजाबाय माखासे गोनां खामानियाव बाहायजाबाय बेफोर राङा फैसासो नोंथां फैसाया नोङो दानो फैयो दानो थाङो दंफां बिलाइसो दानो बिरलाङो दानो बिरबोफिनो दायो आंनावहाय गैथ'वा नोंथां
न'निफ्राय बिदोब्रा नोंथां न'निफ्राय बिदो
आं ननिफ्राय बोरै बिना मोनो नोंथां नांगोन दायो जेबो माय जाथ'वाखै नोंथाङानो माथे नोंथांमोनावनो माने साखा खब्रैयानो दं माथो नोंथां नोंसिनाव माथो इं होनबानो थाखाया फैयो
साखा खबब्रैयाबा थाव लोङोलै ओंखाम जायो बेखौ अननांगौ गोनां जायो
अब्लाबो नोंथां चिकेन ललिपप जानो थाखाय बेनिफ्रायनो मोनो नोंथां बारा थाङा नङाना
मोजां न
आंबो बबनिफ्राय मोनगोन नोंथां जोंहा मा मा दं जोंना खब्रैबो गैया खबथामबो गैया
दं नोंथां नोंसोर
बानलुवा दासिम थायाना नोंथां बेबो बिदिनो मास मोनसे मोननैसोल' मोनो जोङो बेनि उनावहाय माने फुरा बन्द' जायो स्टप जायो बानलुआ थाया बिनि उनावहाय नोङो एसे एनै जि मोन्दों बेखौबो न'आवहाय बाहायबाय अबेहाय मोननांगौ जाखो नोंथां बुंनायसै नों
दाहार लादो नोंथां
अबाव दाहार लानो नोंनो नोंनावनो दाहार लानोसै नामा जाखो
आंनाव रां गैया नोंथां आंनिफ्राय दाहा लानो थाखाय नोंथाङा नोंनि लोगोफोरनिफ्राय दाहार लानो हागौ नोंथाङा नोंथांनि जि अनजालि दङ बिथांनिफ्राय बिदो
आंनावबो नोंथां बेनावबो गैया नामाथाय
बिथांनिफ्राय बिदोब्रा नोंथांनि अनजालिनिफ्राय अनजालिया मालाय गोसो गोरबोनिफ्राय नोंनो हरगोन रांखौ
नोंथां बिदि हरनो हानाय बिदि हरनो हानाय गैया नोंथां बेबो एसे प्रब्लेमा जाना दङो बेबो हरनो हानाय नङा हानाय नङा
नोंथां समाबो जाबाय नामा
औ जाबाय दे नोंथां